नोंथाङानो मोन्दों
अ खोनानो मोनबाय बुंनो हागोन नोंथां।
औ ओ अब्ला आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों मोनसे दावबायनाय आय दानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ दावबायनायनि सा हागोन नोंथां आंबो ओरैनोसो गोलांलाबायनानै दङ रायलायनो हागोन आरामसे
औ अब्ला जों दावबायनाय आयदायाव जोङो गोबां रोखोमनि मोननो हायो। जों जेरैबायदि सोलों थायारि दावबायनाय बा जोंनि गोसो खुसि जोंनि गोसोखौ गोजोन होनो दावबायनाय
उम
अब्ला जोङो बे दावबायनाय आयदानि सायावनो सावरायनाय नि गेजेरावनो नोंथाङा दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायना होदो। जों दावबायनायनि गेजेरजों मा सोलोंनो हायो
औ औ जेनेबा दावबायनाय बुंबाथ' गुब दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनायखौनो ओरैनो सरासनस्रायै बुंनाय जायो आरोना खिनतु दावबायनाया मानसि आंनि नुनायाव जोबोद मोजां मानोना हमना ला जों दावबाय गुबुन जायगायाव दावबायनानै गुबुन जायगायाव हान्थिनानै जों गोबां बाथ्रा खोथा आरो रोंगौथिखौ माने मोनथिबोनो मोनो।
औ
जेरै जों हमना ला गुबुन दाबसे ओ गुबुन दाबसे रायजोआव थांबा गुबुन दाबसे रायजोनि माखासे गोबां बाथ्रा मोनथिबोनो हायो जोङो। जेरै बिसिनि थानाय जानाय लोंनाय बिसोरनि माखासे नेम आसार खान्थिफोरखौ जोङो गोबां सोलोंबोनो हायो आरो माखासे गोबां खोथा सोलोंबोनो हायो बिसोरनि फ्राय आरो जों मानसिफोरजों रायलायनांगौ गुबुन गुबुन गुबुन मानसिफोरजों रायलायनानै गावखौनो एसे ओ मा होनो बेखौ गावजोंनो एसे मो मोजां मोनो माने। दा दावबायनाया नंगौ। दावबायनांगौबा दावबायनाया जोबोर मोजां जेनेबा न'आव थाबाय थानानैबोथ' एसे टेनसन बायदिसिना जो जालाबाय थायो ओंखायनो। दावबायनांगौ जायो आरो। आंबोथ' बारा दावबायाखै दावबायनायालाय खाथि खाला ओनसोल दावबायदों। गोजानाव बारत थांनाय गैया ओरैनो आसामनि बायेराव बुङोब्लाथ' ओरै मिज'राम थांदों ओमफ्राय ओरै इटान अरुणाचलाव थांबाय शिलं थांबाय बेलावसो थांदों आरो गुबुन जायगायावथ' दावबायनाय आं दावबायाखै दावबायनायलाय आंनि माबाखौ ओमफ्राय दावबायनायजों जों गोबां गोदा सोलोंनो हायो। बे माखासे हमना ला पेपार फालांगि खालामनाय जानाय लोंनाय आरो माखासे बिदिनो गोबां खोथा बिदिनो ओमफ्राय नोंथाङालाय अबाव अबाव दावला दावबायफेरखो?
अब्ला आं दावबायनोसै ए एसे फोरमायनोसै दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां सोलोंथाइखौ मोननो हाबोदों ना नङा होमबा? जोङो जेरैबायदि दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय लोगो लोगो बै ओनसोलनि जोङो माखासे माखासे मोजां मोजां जायगाफोरखौ नुनायजों लोगोसे माखासे जोङो खामानि मावनाय बा बिसोरनि थासारि बिसोरनि ओ गाननाय जोमनाय। बिसोरनि रायज्लायनाय बिसोरनि बेफार फालांगि जों गासैखौबो हमदांना मोननाय जायो आरो। ओ बेजों लोगोसे बिदिनो जोङो बेफोरबायदि दावबाय खननाय बा दावबायनाय थायोब्लासो जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाया थायो होननानै सानो। जेरैबायदि दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांलाय फैलाय खालामब्ला बै ओनसोलनि सुबुं माहारिनि थाखायबो जोबोद खामानियाव फैयो। जेरैबायदि बेफोरबायदि खालामोब अब्ला जोंनि माखासे दावबायनाय सुबुंफोरा बै जायगाफोराव थांनानै थाहैनायनि न'भार बा जाहैनायनि माखासे रांखावरि बेफोरखौ बै बेफोर जायगानि सुबुंफोरा मोननो हायो। आरो बेफोरजों बिसोरबो माखासे गावनि ए आंखाल रांखावरिनि बेफोरखौ सुफुंनो हानायखौ जोङो मिथियो। थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफोरावबो माखासे सुबुंफोरा दावबायनो फैयो। बिसोरबो जोंनि बे ओनसोल गफोराव दावबायफैनानै माखासे बाथ्राखौ मिन्थिनानै थाङो। जेरैबायदि माबायदि बेफार फालांगि मावोब्ला मुलाम्फा मोननो हागोन बे बेफोरबायदि गाननाय जोमनाया मा हारियाव दङ बेफोरबायदि थासारिया माबायदि हारिमोन बेफोरखौ बेखौ बिसोरो मेगनजों नुनायजों गावनि गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो बेबायदिनो गावनि ओ मिन्थिनो लुबैनाय बा गोसो जानाय गोसोफोरखौ बिसोरो फुरा खालामनो हायोब्ला गोसोआव गोजोननाया मोननो हायो बेफोरखौनो दावबायनायखौ जोङो मोनसे सोलों थाइजों लोगोसे मोनसे रंजा खुसिबो सानना लानाय जायो आरो
ओं
बेनिफ्राय जोङो दावबायनाय होनना बुङोब्लाथो दा ओ जोङो फ्राय जोंनि गोसोनि लुबैनायखौबो बेरायहैनाय जेरैबायदि जोङो हाजो हाला जायगा ओनसोल फ्राव बेरायहैनो लुबैयो थांनो लुबैयो गैयो बिनिफ्राय जोङो माखासे गुवार रावबो सुबुं माहारि गैयै ओनसोलफोराव जोङो बेरायग्लांहैनो लुबैयो होयो थिग बेबायदिनो आरो मा माखासे दैमा दैसानि सेराव जोङो थांनो लुबैयो बेनिफ्राय जोङो आरो बेफोरबायदिनो माखासे मख'जाथाव जायगाफोराव बेरायहैनो लुबैयो बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्रा मिथिना बा सोंनानै मिथिनानै मोनो आरो जोङो मेगनजों नुयोब्ला बांसिन रोखासिन जानानै फैनायखायनो जोङो बे दावबायनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो सोलोंथाइयारि दावबायनाय जेरैबायदि जोङो फरायसालिफोराव बा स्कुल कलेजफोराव बेफोर हाबाफारिखौ लानाय जायो बेफोराव फरायसाफोरखौ लांनानै बै ओनसोलनि थानाय जानाय गाननाय जोमनाय बैसोरनि माखासे थासारि बेफोरखौ जोङो खनथम खनसि बा सों सोंनानै मोनथिनानै जोङो बेफोरखौ जोङो बिजिरसंनाय हाबाफारिखौ लाहोनाय जायो। बेफोरबायदिजों जोङो बैसोरनि सुबुं माहारिया माबोरै थायो माबोरै बेफार फाला खालामो माबोरै जिउ खुङो बेफोरनि सायाव गोथौवै मिथिनो नाजानाय हाबाफारि होननानै जोङो मिथियो। बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि बे दावबायखननाय हाबाफारिया आथिखालनि सुबुं माहारिजों अनसायजानायनिफ्राय अनसाय जासिनलांदों होननानै आं ओ सानो बिनि उनावनो जोङो आ जेरैबायदि बेफोरबायदि दावबायखननायजों जेरैबायदि जोंनि माखासे गियानफोर बा जोंनि माखासे हमदांनो हायि बेफार फालांगिनि खामानिफोर बेफोरखौ गुबुन जायगायाव थांनानै सोलोंनाबो फैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो नोंथां
औ।
अब्ला नोंथाङा बेब दावबायनायनिस याव आरो माबाफोर गोथ थौै बाथ्रा मिथिनानै मोनो नामा?
दावबायनायनि सायाव होनबाथ' नोंथाङाबो बुंलांजोबखाबाय माखासे खोथा
औ।
दा मां बुंनांगौ खोथाथ' एसे बुंबावनोसै आरो जेनेबा दावबायनायाथ' जोबोद मोजां मोनसे हुदाखौनो होनजायो जेनेबा नों बुंबायानो दहाय दावगानानै जों गोबां माने रोंगौथिबो मोनथिनो मोनो गुबुन जायगानि मानसि फोराव रायलायनानै गावनि रायलायनाय सोलोखौ एसे बाहायनानै मोजां कमिउनिकेसन स्किल बानायनो हायो। उम। थ' दावबायनायखौ नुनोन नायबाथ' जोबोर मोजां जेरै जों न'आव थाबाय थानानै एसे टेनसनफ्राव थाबा हाजोब फ्राव बे हाजोफ्राव बेरायनानै गोसोखौ स्रां मोनो। आंथ' पार्सनेलि गाव हाजोफ्राव बेरायनो मोजां मोनो बिदिनो गुबुन जायगाफ्राव थांदों थांनो मोजां मोनो न' खाथिफ्राव मालाबा बेरायो। जों दावबायनाया गोबां रोखोमनि दावबायनो हायो जेरै अख्रांमायारि दावबायनाय हायारि दावबायनाय दैयारि दावबायनाय गोबां रोखोमनि दावबायनाय दङ। जेनमब्ला जों बेनि जायगानिफ्राय गुबुन दाब से जायगायाव थांनो थाखाय जों अख्रांमायारि दावबायनोबो हायो। हामा हाया आरो दै दावबायनोबो हायो - थ' बिदिनो गोबां दावबायनाय रो-रोखोम जाबावनाय दं स' दावबायनायथ' बेनो बुंजोबखाबायनो नोंथाङाबो बुंबाय आंबो बुंबाय दा आं नों- थांनाव सोंसै नोंथाङालाय मा मा जायगायाव दावबाय फेरखौ दासिमलाय?
ओ अब्ला जोङो बेफोर दावबायनायनि गेजेराव जोङो एसे गोबां बाथ्राखौ मिथियो नालाय बिथाङा जोबोद मोजां बाथ्रा बुंलांबाय जेरैबायदि अख्रांआरि दावबायनाय दैयारि दावबायनाय ओमफ्राय हायारि दावबायनाय हाजोआरि दावबायनाय गोबां रोखोमनि दावबायनो हायो। अब्ला जोङो बेफोराव जोंनि माखासे जोङो ओ गोबां दावबायनायनि गेजेरजोंबो माखासे जों जेंनाफोरबो मोननाय जायो आरो। ना
औ औ
बे जेंनाफोराव जोङो माखासे गावनि मालाबा समाव खैफोदबो गोनां जानांगौ जायो। आ बेफोरबायदि ओंखायनो जोङो दावबायनाय हाबाफारिखौ जों लोगो ज' जालायनानै दावबाय खननायखौ मोजांसिन सानो नङाब्ला बबेबा गोजान रावबो मिथिस्लाबै बा जेबो आ सावरायनायनि बा खोनानायनि जेबो राहा गैयै गोजान जायगाफोराव जोङो थांनानै गाव आन्दायनानै थाहैनाय बा बहाबा खैफोद जानानै थाहैनाय समाव जोङो जेबो खौरां लालायनो हाया जायो। जायनि थाखाय जोङो दावबाय खननाय हाबा फारिखौ ज' ज'यै खालामोब्ला मोजां जायो आरो जोङो माखासे बै फोर जायगाफोराव दावबाय खननोब्ला जोंनि माखासे आ रोंगौथि होग्रा बा माखासे दैदेनग्रा बै जायगानि ओनसोलनि बै सुबुंफोरनि हेफाजाब लायोब्ला जोबोद मोजां जागोन नङा होमबासै? बेनिफ्राय जोङो जोंनि दावबायनाय हाबाफारिखौ ओ बेफोरबायदि माखासे नेमखान्थि खाखाना होनायजों दावबायोब्ला जोङो
उम।
नाय नङा। आ जायनि थाखाय आं बे दावबाय खननाय हाबाफारिखौ बेफोरबायदिनो जयैनो खौसे जानानै दावबायनाय खौ मोजां होननानै सानहरो। आ बेनि उनाव आं आंनि माखासे दावबायखननाय जायगाफोरखौ नोंथांनो मख'लायाबाबो जासिगोन खोमा। मख'लायाबाबो जासिगोन खोमा औ अब्ला जोङो बेफोर औ।
गोजोननाय थाबाय दे।
नोंथांसिम अ। अब्ला जोङो उननि हाबाफारियाव मोजाङै दावबाय खननाय हाबाफारिखौ लानोसै ना?
अ औ दे।
औ दे नोंथां।